हेल' औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा माबोर दैै दं
आङो मोजाङैनो दोङो नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों बर'नि हारिमुनि बागै सुंद'यै सावराय सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा आंनो समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ होनो हागोन नोंथां थारैनो।
औ बिदिब्ला जोंना ओ बर'नि हारिमु बर'नि हारिमु होनोब्ला बर'नि गासिबो बो जानाय लोंनाय ओ माबोरै थायो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोर गाहाय गसिबो जोंना बर'नि हारिमुआवनो ओ हाबजोबना दङ।
औ औ नंगौ नोंथां
बेखायनो बुंनो हायोदि जों बर'नि हारि ओ हारिमुवा सासे सुबुंनि सिनस्रिजों समान होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला सासे सुबुङा जेब्ला बियो सिन्स्रि गैया बियो अब्ला थांनानै थानो हाया ओ एबा ओ थियायै गसंना थानो हाया बिदिनो जोंना ओ बर'नि हारिमु गैयाबाबो जों ओ दा जेरै जेरैहाय जोङो बर' होननानै गुबुन सुबुंफोरजों सिनाय जायो जोङो बेबायदि सिनाय जानाय नङामोन होननानै जोङो मोनथिना मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंना गासैबो हारियानो गावबा गावनि मोनसे मोनफा मोनफा हारिमु थायो।
औ औ।
बे हारिमु थायोब्लासो जोंना मोनसे हारि होननानै जोङो सिनाय जायो। औ औ जोंना ओ बर'नि हारिमु होनोब्लाथाय जोङो ओ जोंनि जानाय लोंनाय एबा जोंनि ओ बिदिनो गाननाय जोमनाय बे बेफोर गासैबो मोसानाय मुसुरनाय गासिबो गोग्लैयो बेनि गेजेरावनो आं नोंथांनो ओ जों जोंनि बर' हारिनि ओ दामनाय देनायनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनो सानबाय
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
जोंना बर' हारिनि दामनाय देनाय होनोब्लाथाय गिबियावनो जोंना ओ ओ फैयो खाम जथा सेरजा सिफुं ओ गंगोना बेफोर जोंनि बर' हारिनि दामजु होननानै जोङो मोनथिना मोनो एबा जों बेफोरखौ ओ बर' हारिया बाहायबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो औ बिदिनोहाय जोंहा बेफोर दामजुफोरखौ लानानैहाय जोंनि ओ सात जोंनि ओ देरसिन बर'नि फोरबो बैसागु बे बैसागुआव ओ गासै सुबुङानो बे ओ दामजुखौ लानानैहाय जोंना दामनानैहाय मोसायो। बेनि अनगायैबो जोंहा औ बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागुनि अनगायैबो गोबां ओ मेल मिटिंफोराव जोंहा बर'नि दामजुखौ दामनानै मोसायो औ बेनि अनगायैबो जोंहा मेथाइ खननाय एबा आर'ज खननाय बेफोर खननायफोरावबो जोंना बर'नि दामजु सिफुंखौव दा‌मनाय जायों बेफोर आ जोंनि बर'नि दामजु दामजुनि र मिलौदों रिनायजों जोंना बिदिनो गसाइनिसिम आर'ज गाबहरो एबा आर'ज गाबनायाव बाहायो बेफोर आ दामनायखौ जोंहा खोनानो मोनदोंदि गोदो आबै आबौमोनाहाय जोंना ओंखाम संबाय थानाय इसिं सिङाव थानाय समावबो आ बे दाम बे दामजुनि रिंनायखौ गोजाननिफ्राय खोनाब्लाबो जोंना ओ बे दामजुखौ सनमान होनानै जोंना बायजोआव ओंखारनानैहाय ओ मो सायो एबा गसंना थायो एबा मोजाङै खोनासङो होननानै जोङो मिथिना मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
अब्ला बे ओ दामजुआ जोंनि थाखाय ओ बेसे मान एबा सनमान होथावना ओ बेखौ जोङो ओ बिसोर आबै आ बौनिफ्राय सोलोंना मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
फोर दामजुखौ दामनानैबो जोङो गोबां सुबुङानो जोंना ओ बिदिनो रांङारि बिथिङाव ओ गोबां जौगानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमुखौ ला खिनायावबो गोबां थुलुंगा होबोयो एबा ओ जोंनि न'खर सालायनायावबो ए बा ओ जोंनि गामि ओनसोलखौ मोनथिहोनायावबो बेसेबां थुलुंगा हो फैयो बिदिनो जोंहा ओ गुबुन गुबुन ओनसोलाव ओ एबा गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोंनि बर' नि ओ दामजुखौ बिदिनो लाना थांनानैहाय ओ गोबां ओ दामनानैहाय बिदिनो जों मोनथिना मोनथिना मोनजायोदि गुबुन हा हारिजों ओ बर'आबो मोनसे बिदिनो राव हारिमु एबा दङ बेनिखायनो बि बिसनाबो बिदि औ गावसोरनि ओ दामजु दं होननानै जोङो मोनथिना मोनजायो औ बिदिनो जोंना ओ दाखालिबो ओ बागुरुम्बा दोहौ जोंना गुवाहाटि नोगोरमायाव जादों। बे ओ दा बागुरुमबा दोहौआव जोंना जोंना बर'नि दाम जु खाम सिफुं जथा सेरजाखौहाय लानानैहाय ओ दानदों ओं ओ गोबां मोसाखाविया मोसादों बे ओ दाम दाबजुखौ दामनानैनो गोबां सुबुङानो गोबां रां खामायनायजों लोगो से ओ गावनि न'खरखौ सालायनो हादों एबा गावनि न'खराव गोनां जानाय मुवाफोरखौ ओ सुफुंनो हादों। बेजों लोगोसे आरो गोमो गो गाथावना बाथ्राया जादों जोंनि मुलुग एबा जोंनि बुहुमावनो बेफोर दाम जुखौ दामना मोसानायखौ गुबुन हारिया एबा गोबां नुफुंजोबनो हादों जाहाथे बे दामजुखौ दामना मोसानायनि जााहोनाव जोंनि बर' हारि रेकर्डआव जोंहा लिरनानै दोनजादों। जाबाय होननानै जोङो मोनथिना मोनो। बेफोरनि थाखायनो जोंना ओ बे दामजुफोरखौ ओ दामनाय एबा ओ जोंनि ओ इयुननि थाखायबो फो दामनो फोरोंलांनाय एबा मान होनाय बे जोंनि थाखाय जोबोद ओ गोनांथार ओ खामानि होननानै जोङो मोनथिना मोनबाय। बिदिनो नोंथाङा बहुत बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो हागोन नामा नोंथां एबा फोरमायनो हागोन ना मा?
औ नंगौ नोंथाङां ओ थारायनो हागोन ओ। नोंथां ओ नोंथाङानो जे जोंनि बर'नि हारिमु ओ बेनि आङो जा मिथिगौ बेनि बागैबो आङो नोंथांनो फंनैसो जोंनि बर' निनो हारिमुनि बागै फोरमायनानै हो ग्रोनोसै नो नङा होमबा नोंथां ओ गिबि गिबियावनो जोङो हारिमु होनोब्लाथ जोङो ओ जेरैहाय जोंनो गोबां जेरै बेबायदिनो हारिमुआव गोबां रोखोमनि गोग्लैयो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो खामा खामानि मावनाय बा बेबायदिनो जानाय लोंनाय लुनाय गायनाय फुनाय संसार जानाय गाखौबो जोङो बेबायदि नो हारिमुआव गोग्लैजोबो आरो ना नोंथां ओ हारिमुवानो जादों जोंनि बर'नि मोनसे सिन जेनेबा हारा होननानै जोङो फोथायनानै लाखिनाय जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जों हारा न गैयाबोला जोंना बर' समाजखौ रावबोआनो मोनथिनाय नङामोन बा जोङो सिनायथि होनाय नङामोन आरो जोङो बे हारिमुनि गेजेरजोंसो जोङो जोंखौ बर' सुबुं होननानै बा जोङो बर' हारि होननानै गुबुन हारिफोराहाय जोंखौ सिनायो आरोना नोंथां जेरैहाय बेबायदिनो जोंनि बरनिनो गाननाय जोमनायखौ लानानैबो जोंना बिसोरो बर' सुबुं सुबुं होननानै जोंखौ ओ गुबुन मानसिफोराहाय मोनथियो आरोना नोंथां जोंनि गाननाय जोमनायखौ ला लानानै बेजोंनो लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरखौबो लानानै नै जोंखौ बर'नि बर'नि बर' सुबुंआ बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जायो होननानै सिनायो आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो ना गुरनो बाहायनाय जेखाइ खबाइ बेफोरखौबो लानानैहाय जोंखो गुबुन सुबुंफोराहाय बिसोरो बर' सुबुं सुबुं होननानै सिनायथि होयो आरो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंना हारिमुआव गोबां रोखोमनि गोग्लैयो जेरैहाय जोङो खा जथा सिफुं दामनाय बे खौबोथ नोंथाङा दहायनो फोरमायना होखांबाय बेबो जोंना हारिमुनि मोन मोनसे बाहागो बेफोर गैयाबोला जोंना हारिमुआनो जानाय नङामोन होननानै आङो सा सानो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना मोनसे मोनसे हारिमु जानोब्ला गोबां रोखोमनि ओ थानांगोन आरोबा जोङो गोबां मानसिफोरा ज जानानैसो मोनसे हारि जायो नङा होमब्ला बेबायदिनो हारिमु होनोब्लाथ जोंना बर' हारिल' नङा जेरैहाय जोङो गुबुन हारि फोरखौबो जोङो हारिमु होननानै बुङो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बिसोरहाबो गावबा गावनि मोनसे हारिमु दङ जेरैहाय बिसोरनि संसार जानाय बा गान्नाय जोमनाय बा बिसोरो माबायदि दि थायो माबायदि गायनाय फुनाय खालामो बेफोर गासैखौबो हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनोहाय नोंथाङा दहायसो फोरमायना होनाय बायदिजों जोंनि बरनिनो दामनाय देनायहाय जेरैहाय खाम सिफुं जथानि सोदोब बा दामनायखौ खोनायोब्लानो नोंथाङा बुंदोंमोन जे ओ न सिङावहाय ओंखाम संनाय आइजोआ ओ ननिफ्राय बारननानै ओ खोनासङोमोनबा मिलौदो देंखो दामनाय सिफुंनि गारांखौ खोनानैहाय बियो गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होयोमोन होननानै नोंथाङानो फोरमायदोंमोन जे ओ मानो होनोब्ला बेयो जोंना बर' निनो मोनसे से नेरसोन बा सिनायथि आरोना बेयो खाम जथा सिफुङा बेफोरजोंनो जों बर' सुबुंफोरखौहाय सिनायो होननानै आङो सानो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनिया दा आथिखाल मुगायावथ बरनिनो खाम जथा सिफुं बेफोरो जोंना दा गोजौ थाखो खौहाय सिनायथि मोनबाय जेरैहाय जोंना जि आइटेक मोनबाय नोंगौना नोंथां थां औ बेबायदिनोहाय जोंखौ औ गुबुन हादोरावबो जोंखौ बर सुबुङा बर सुबुंनि बेफोर दामनाय देनाया होननानै सिनायथि होबाय आरोना नोंथां बेफोरनो जों जनि बर सुबुंफोरखौहाय ओ गोग्गानाय लाबोयो आरोना नोंथां बेफोरबायदि खामानिफोरानो ओ दा। नि मुगायावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला सिफुं खाम जथा बेफोरखौहाय जोंना गोबां। बां बेबायदिनोहाय आर'ज फोरबोफोरावहाय। दामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना थौ बाथौ फोरबो बा। बाथौ फुजा होनायाव जोङो जेरैहाय आफा बोराइ बाथौखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय जोङो दस। सेसमनि थाखाय जोङो ओ खुलुमनानैहाय बेयाव खाम जथा सेरजा। लानानैहाय जोङो आइजो माहारिफोराहाय ज' जानानै बा गामिनि। गासैबो सुबुंफोरा थानसालि बा बाथौ थानसालियाव थानानै जोङो। खाम जथा सिफुं दामनानै बेबायदिनो गोजोनग्लाय आफा इसोर बा बाथौ। थौ बोराइखौ जोङो गोजोनग्लाय होनोनो थाखाय आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों। थां ओ बेफोरबो। जादों जोंनि बर'निनो मोनसे सिनायथि बा जोङो बर'निनो मोनसे हारिमु। ओ बेजों लोगोसेनो जोंनिया हारिमु होनोब्ला मोनसे बाथ्राया जोंनाव गोसोआव। फैबावगोन दे जोङो ओ। दैमा दैसाफोराव जोङो गाव बिलोफोरावहाय। जोङो जेरैहाय ओ बर' हिनजावफोर बा आइजोफोराहाय ना। गुरनानै लायो बा जोङो हाग्रानिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मै। गं थाइगं बेफोरखौ बुथुमनानै जायो बेफोरनो जागासि। थिग बिदिनो जोंना हारिमुवआव गोग्लैजोबो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथां। ओ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय जोंनि बर'नि हारिमुनि बागै माखासे मोन। थिनै मोनै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै आं नोंथांजोंसो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।